हेलौ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथांङा?
औ नोंथां खोनादों दे नोंथांङा फ्रि दं ना?
फ्रि नोंथां औ नंगौ नोंथां खोनक बुंनायसाय
औ बिदिब्ला नोंथांजों आंङो आबाद आयदानि सायाव एसे सावरायनो होनना फन हरनाय जादोंमोन नों नोंथां सावरायनो हागोन्ना?
नोंगौ नोंथां थादैनो सावरायजागोन।
औ बिदिबा नोंथांङा फोरमायनो हागोन नामा जे दा समाव दैज्लां बोथोराव नोंथांमोननियाव मा मा आबाद मावनाय दोङो?
औ नंगौ नोंथां थारैनो दैज्लां बोथोर बुंङोब्लाथ' जों गोबांङैनो आबाद बेखौ जोंनि जायगाफोराव बर' गामिफोराव जोंङो बै माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो माइ आबाद बुंब्ला बेवहाय जोंङो गोबां रोखोमनि जेनेबा माइखौ मावनाय जायो ओ जोंनिया माइआ जोंनिया बोरि हा एबा जोङो मा होनो बेखौ ओ गोथौ हा बेफोराव जोङो मावनायखौ नुनो मोनो आरो। बिदिनो जोंनिया बै माइ आबादखौ मावनो थाखायथ' जोङो खोथिया नांग्रोगौ जायो नालाय नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों दे।
औ बिदिनो खोथिया नांग्रोगौ जानायखाय जोङो बै खोथियाखौ फोना लाग्रोनांगौ जायो। बे खोथिया फोना लानांगौबा जोंनो गिबियावनो माइज्लिखौ बुथुमना लानायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि जायगायाव। बिदिनो माइज्लिखौ औ बुथुमना लाखांनायनि उनाव जोंनिया ओ दैफोराव एसे एसे जेनेबा सोमना दोननाय जायो। आरो हरसेबा हरनै सोमना दोननाय जायो। बेखौ सोमखांनायनि उनाव ओ बोरियाव दसे सम बोखांना दोनो आरो बेनि उनाव जोङो बै सोमना दोननाय ओ माबाखौ माइज्लिखौ लाना फैनानै न'फोरावनो बेवाय हाफोराव जोङो एसे लामस्रोनानै दोननाय जायो आरो बेखौ जोङो ओ खायफाया थालिर बिबार बिलाइ एबा खायफाया बिदिनो ओ बै थास' बिलाइ गिदिरजों जोङो खोबना दोननायखौ नुनो मोनो। आरो बेयो हरसेनि गेजेराव गाजा बेरो। गाजा बेरनायनि उनाव बेखौ जोङो दुब्लिसिम ला थाङो आरो बै दुब्लियाव जि जायगायाव फोगोन बै जायगाखौ जोङो एवग्लिनानै लाग्रोनाय जायो एवग्लिनानै लानाय बुङोब्ला जोंनियावथ' बिदिनो जोङो नांगोलजोंनो एवनानै लानायखौ नुनो मोनो नों नोंथां खोनादोंना नोंथाङा औ नोंथां। बिदिनो जोङो बै जायगायाव जोङो मै बो होना लानाय जायो। जाहाथे बैयो माने एसे जोंनिया मोजाङै जायो हमान बेनि थाखाय बेखौबो होयो आरो होखांनानै जोङो बेयाव सारनानै होयो आरो बैखौ माइखौ मा औ बेनि उनाव बेयो जोंनिया फुजानाय जाबाथाय जोङो गायनो थाखाय साखा फारा जायो आरो गायनो थाखाय साखा फारा जानो माने जोंनिया बै जि जायगायाव गायगोन बै जायगायाव जों माने ओ हालेवनायखौ नुनो मोनो आरो हालेवनायजों लोगोसे गेजेर गेजेर जोंनिया आलिबो होना दोन्नाय नुनो मोनो जाहाथे दै फोरा थायो। आरो जाबोरफोर थायोब्ला मेटखा बायदिफोर थायो नालाय गोथौ हाफोराव बेफोरखौ जोङो साफा खालामग्रोनाय नुयो आरो नोंथां। आरो बिदिनो माइखौ खोथिया फुखांनानै जोंनिया माइ गायनायखौ नुनो मोनो माइ गायखांनानै जोंनिया बै जायगायाव एसे जौबाथाय माने हाग्राफ्रा र'ज'सोयो। नाङि हाग्राफोरा बेफोरखौ जोङो फुगारनानै बिदिनो ओ गाननायखौ नुनो मोनो। आरो बेनि उनाव जेब्ला बियो माइआ गेदोर जागोन एबा माइ थाइगोन थाइबाथाय जोंनिया मोनसे फोरबो फालियो जेनेबा काति कातिक आसा सावनाय बुङो बेखौबो जोंनि जायगायावनो बे माइ आबादखौ लानानैनो माने फालिनायखौ नुनो मोनो। आरो बेनि सिगांनो जोंनिया माइ गायनायावबो मोनसे जेनेबा आमथिसुवा बेखौबो फालिनाय नुनो मोनो आमथिसुवा नांबाथाय जोङो खानथाम बा खानब्रैयालागे जोंनिया बै ओ दुब्लिफोराव जेबो गायनो मोना फुनो मोना एबा खदाल दाननो मोना हालेवनो मोना बायदिफोरखौ जोङो मानिना सोलियो आरो नोंथां।
औ
औ बिदिनो जोंनियाथ' बेयो जेब्ला माइआ माबागोन ओ मोनगोन मोनबाथाय जों बिदिनो खासिफोरजोंनो हानालाबो हाना लाबोनाय माने बेवहाय जोङो फाफ्लिफोराव बै ओ हुलाबारिजों जोङो बाननानै लाबोनायखौ ओ नुनो मोन आरो नोंथां खोनादोंना नोंथाङा? औ बिदिनो न'आव लाना फैनानै जोंनिया ओ बिदिनो मारोन मारोन नायो नाखांनानै जोङो माइखौ बिदिनो दुलिफोर एबा बहाबा फोर हाफोरावनो बिदिनो दोनथ'नाय जायो आरो नोंथां आरो बेखौनो फोराननानै माने जोङो ओ मिलाव लांनानै सौनानै माइ माइरंखौ जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथांनि ओनसोलाव बिदिनो माइ आबादनि अनगायैबो माबाफोर आबाद मावोबाथाय बेसरफोर आबाद मावोबाथाय बेफोर आबादखौ माबायसा मावो
औ नोंथां ओह जोङो बेसर आबादखौ मावनायाबो नोंथाङा जेरैबायदि माइ आबादखौ मावनायाव फोरमायदों ओ बेबायदिनो एसे एखे जायो आरो ओ जोङो बेसरखौ जेब्ला माइ आबादा जोबो अब्ला जेब्ला दुब्लि फोथारा लांदां जायोब्ला जोङो बेवहाय ओ ट्रेक्टरजों हालेवना लानानै ओ बेखौ ओ गिबियावनो जोङो खायसेखौ हासार सारग्रोना होनायखौ नुदों आरो ओ बेनि उनाव जो जोङो बेसरखौ थांनाय बोसोरफोराव मावखादोंब्ला बेखौनो खायसेखौ दोनखानायखौबो नुदों आरो जोङो खायसेखौ बाजाराव फाननायखौबो लाबोनानै गायफैनायखौ नुदों आरो। बेनि उनाव ओ जोङो बेखौ लाबोखांनायनि उनाव मोजाङै फोनानै होनाय जायो बेनि उनाव जोङो बेसर आबादाव बांसिन जोङो बायदि रोखोमनि हासार बा ओ मुलिफोर बाहायनायखौ नुदों आरो जोङो जेब्ला औ ओ जेब्ला बेसरा एसे जौबोयो अब्ला बेवहाय जोङो उम एम्फौफोर जायोब्लाबो जोङो बेवहाय आलादा मुलै बा बिफाङा मोजां जानायनि थाखायबो बेवहाय आलादा मुलै होनायखौ जों नुयो आरो। आरो बेनि उनाव जेब्ला बेसरा बिबार बारो अब्लाबो जोङो बेवहाय बिबारफोरा मोजां जानाय थाखायबो आलादा मुलि होनायखौ नुयो आरो बेनि उनाव अह बिबार बारखांनायनि उनाव जेला फिथाइ थायो अब्ला फिथाइया मोजां जानायनि थाखायबो जोङो बेवहाय बायदि रोखोमनि आलादा -आलादा मुलि बाहायनायखौ नुयो आरो जोङो बेसरनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला गोबां मुलाम्फा मोनो। जोङो बेसरनिफ्राय थाव मोनो ओ जाय जोंनि देहानि थाखायबो मोजां जायो आरो। आरो बेनि उनाव ओ जोङो खायसेखौ बेसरनि थावफोरखौ फाननानैबो गावनि राङारि आंखालखौ सुफुंनायखौबो नुदों। जों आरो बेनि अनगायैबो जोङो खा खायसेखौ ओ बेसरखौ फाननानैबो जोङो ओ गावनि नांगौ जिरादफोरखौ लानायखौबो नुदों आरो। आरो बेनि अनगायैबो जा बेसरनि साखलि बेखौ जोङो ओरैनो गारालासे बेखौबो जोङो सावनानै हाथफ्ला बानायना बेखौ खारै बानायनायखौबो नुदों आरो। आरो बेनि अनगायैबो बे साख्रिखौनो जोङो जेरैबायदि हालदैफोर गायोब्ला बेवहाय जोङो हासार महरै हैनायखौबो नुदों आरो नोंथां। जोंनि ओनसोलाव जोङो बेसरनि अनगायैबो माइ आबाद जोबखांबोला जा बे नारा थायोना बेवहाय जोङो मटर आबाद मावनायखौबो नुदों आरो खायसेखौ सबाय, सिबिंफोरखौबो मावनायखौ नुदों आरो नोंथां।
औ नंगौ नों
औ। नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि ओ मा- मा उफ्रा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोनना?
उफ्रा आबाद मावना बुंबाथ' बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बादिनो मटरफोरखौ मावो। सिबिं। आरो बेनि अनगायैबो जोंनियाव जेनेबा बाहाय बोरि जायगाफोराव जेराव दै थाया बेफोर जायगायाव ओ हाखौ जावफ्लेनानै एबा जोङो बिदिनो मोसौफोरजोंनो जेनेबा ओ एवनानै माबा नांगोल बाहायनानै जोङो बै जायगायाव माने ओ बै आलुफोरखौबो मावनायखौ नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो जोंनियाथ' गोबां रोखोमनि आबाद दङ नङा होमबा नोंथां? लेस्रा। औ, बैफोरखौबो जोगोनार बेफोरखौबो मावो आरो नोंथां। औ नंगौ नोंथांमोननि ओनसोलाव मावोना बिदि?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबादि बोथोर लानानै बोथोर जोङो गुबुन- गुबुन आबाद मावनायखौ नुयो आरो ओ जोङो दा समाव दैज्लां नालाय बेनिखाय जोङो दैज्लां बोथोरनि जेरैबायदि दैज्लांनि जोगोनार बा बानिलाव आरो खायसेखौ भिन्दिफोरखौबो नुयो दासिमबो आरो बेनि अनगायैबो जोङो ओ जोगोनारफोरखौबो नुयो आरो आरो पटल। बायदिफोरखौबो थायसुमफोरखौबो जोङो नुयो आरो औ। बेनि अनगायैबो जोङो नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायदों बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो थास' बायदिफोरखौबो मावनाय जायो आरो नोंथां। नोंथाङा एसे फोरमबावनो हागोनना?
औ नंगौ नोंथां। हेल' नोंथां।
औ खोनादों दे। औ।
थास' आबादखौबो नोंथांनि ओनसोलाव होनबा मावनायखौ नुयो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
औ थास' बुंबाथ' जोंनिया बेवहाय गोबां रोखोमनि थास' थायो नङा होमबा नोंथां? आसु थासुफोरखौबो मोनलाबाय जोङो। आरो बिदिनो गोबां आरो जेनेबा थास' बुंस' हाया थास'नि नामफोराबो गोबां थायो आरो बैफोरखौबो जोङो मावनानै गोबां खायफाया फालांगिनि थाखाय मावो खायफाया आरो जानायनि थाखाय मावो बिदिखौ नुयो आरो नोंथां नंगौना नोंथां
औ नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ नंगौ नोंथां दे बिदिब्ला थारैनो गोजोन्थों नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय